औ हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ मोजांना खबरा नोंथां?
औ मोजां।
औ दा नोंथाङा मा मावदों?
आङो मावनायालाय जेबो मावाखै ओरैनो दं आरो दायो।
अ फ्रि नामा नोंथाङा?
औ फ्रि
हाम फ्रिबा नोंथां बिदिब्ला जोंहा दे न'खौ जोंदि जोबोद न'खर न'खरखौ समायना समायना खालामनो थाखाय बिबार बागानजों जोंस साजायो बेनि सोमोन्दै मारै मारै साजायनांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायनि नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव सोंना लाग्रोनोसै नोंथाङा दिनैसिम न' फोरखौ समायना खालामनो थाखाय साजिनो थाखाय मा मा फुल बिबार बागान गायो? खोन्थाहरलाय नोंथां
आंलाय बिदिनो उम आं बारा गाया आरो जोंहा बिमायासो बांसिन गायो।
औ अ नंगौ नामा?
अ थायोलै जोंहानाव बिबार बागानाव ओम मा मा दङ होनबा गलाप दङ दालिया फुल ओमफायो मा माखासेफोर नामखौ आं मिथिलाय लाङा बारा।
अ नंगौ नामा नोंथां?
उम
नोंस्रा बबाव बबा गायना दोन्दों बिबार बागानखौ नोंथां?
माखौ?
हो
मा होनदों नोंथां?
अ बिबार बागानखौ नोंसा बबे बबेथिं बानायना दोनदों होनदां?
उम जोंहाथ' सिलायाव दङ ओमफ्रायो बिदिनो लामा सेराव
अ नंगौना नोंथां?
औ
औ खोनानो मोनदों माथो नोंथां दाउस्रि आथिं फुलखौहाय एसे रोजा रोजा गायना होबा बिराद समाय होनना बुंदों आरोना।
उम।
नंगौ ना नोंथां आंथ' बिबारखौ गायफेराखै दिनैसिम
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। आरो न'खरावबो बिबारफोर थाबासो समायोनो। जुदि सिखारग्रोमोना बिबारखौ नुयोब्ला गोसोफ्रा सोरस्रां मोनो होना बुंदों आरो मानसिफ्रा। सिखारनाय लोगो लोगो बिबारखौ नुयोब्ला गोसोआ मोजां मोनो होनना बुंदों आरो।
ह।
नंगौ नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नोंथाङा गायफेराखै नामा?
आंथ' बिबार बागानखौनो गायफेराखै नोंथां दिनैसिम
औ।
गायनो थाखायसै जायगाफ्रा उसुबिदा जानानै दङ नोंथां बेनिखायनो गायनो हायाखै दिनैसिमबो आङो।
उम। नोंथाङाबो बिबार गायनाय बिबार गायनानै जोबोद मोजां मोनो ना?
औ। मोजां मोनो ना नोंथाङाबो?
उम
बिबारखौथ' आंबो गायनो बिराद मोजां मोनो नोंथां नाथाय जायगानि थाखायनो दिनैसिम बिबार बा बागान गायनो सानबाबो हायाखै
बे दाउला दाउआ बिराद दिडिस्टार्ब खालामो नोंथां जाोंहानाव।
औ जोंनावबो नै
बिबारनि सोमोन्दो राय्लायबाथाय दाउलाय गावहासो दिस्थार्ब गाबबाय थायो।
उम।
बिबारखौ माथो मानि प्लान्टबो दं होननाय खोनादों आरो ओ दाउस्रि आथिं दं जबा बिबार दं ओमफ्राय मा होनो एल'भेराफ्राबो जोबोद समाय बिदि होनदों आरो।
उम
नारजिफुल गन्दराज बिबार जबा बिबार अनेक रोखोमनि बिबार दंना नोंथां? नोंथाङा बिबारफोरनि मादावबो बे बिबारखौ मोजांसिन मोनो? मोदोमनायखौ?
गासिबखौबो मोजां मोनो।
औ मोदोमनाया बबेखौ मोजांसिन मोनो नों? नों
माने माथो दिनैसिम।
नुफेराखैना मा होन्दों नोंथाङा?
औ।
औ।
नोंथाङालाय?
औ आंथ' नुफेरबाय नुनायाथ' जोबोद मोजां मोजां बिबारखौनो नुफेरबाय आङो खिन्थु गायनोसो मोनफेराखै आं दासिमबो।
जायगा बानायनानै माब्लाबा गायनांसिगोन र'।
गायनांगौ नोंथां खमायो
औ नोंथाङा एसे जायगा दोरोदनानै थाथ'लाय एसे टावारा बेर बेर बेर बेर होनगासिनो दङ'।
खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनादों खोनादोंबाबो एसे माने बुजिया बुजिया मोनदों आरो आङो।
अ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनाबायना मोजाङै?
औ खोनाबाय दे।
उम
जोबोद हो नोंथाङा मा होनदों?
बुं दे नोंथां होनदां।
अ बिबाराथ' जोबोद सारि सारि सारि सारि सारि लामा हाबजेननायनिफ्राय गायबा गोसोआनो आंहा एकदम हाबनो हाबनो जायो जायनाव बिबार बागान थायो बेनि न'खराव।
नंगौ नोंथां समायो न'फोराबो समायो।
आरो खामसालिनि हाबजेननायावबो दरखं गुदियाव गायना लाबा बिराद मोजां नुयो आङो। बिबारफोरखौ रिथि रिथा बारफबजोबबाथ' गोमो गोथां गोजा गासिबो जोबोद समायफ्लेयो न'खरानो। माब्लाबा माब्लाबा सोरनिबा न'खराव बिदिनो बेरायनो थाङोब्ला बिबार नुबा बिबारखौनो जोबोद लाबोनो लुुबैयो आङो मोजां मोजां नुबाथाय।
उम
नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङाबो आं बायदिनोथार खोमा होनबा एखेनो?
उम हाबहैनो लुबैयोथ' आरो।
औ रिथि रिथा ख्रि ख्रि बारनायजों आरो अबेबा अबेबा आलासि जानो थांबा सोरनावबाथ' आङो फसायफ्लेबाथाय बिबारखौबो लाबोखायो।
औ नंगौ नामा नोंथां?
ओं गोसोआनो मानिखाया फसायनायफोरखौ लाबोखायो।
ओं
बे गन्दरास बिबाराथ' बिराद मोदोमसुयोना नोंथां?
औ
खाथिजों एरायलाङोबाथ' जायगायानो मोदोम फबजोबखायो मा एसे गोथाव मोनोदों बे गन्दराज बिबारालाय हो नोंथां
नोंथाङाबो गायफेरबाय नामा होनदां
औ आंथ गनन्दरस बिबारखौ गोदोफोरसो गायदोंमोन दाथ गायनोनो जायगायानो गैया जोंहा बेनिखायनो आं गाय नय जायासै आरो दासिमबो
हेलौ नोंथां
हेलौ खोनादों नोंथां बुं
अ बिराद गोथाव मोजोमनाय मोनखायो आंङो गन्दरास बिबारखौ
औ आरो जबा बिबारा बेखौबो मोजां नुयो ओमफ्राय बिनि उनाव गलाब बिबारखौबो मोजां नुयो आरो गलाब बिबारावथ सुद थालायबावोसो दंफांङावहाय
औ
जानला माला खानो हाबावासो समायना बिबारबाबो नंङा जानो नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ आरो बिबारफोरखौबो बिदि न'नि खामसालिफोराव आलायनानै दोनोबा दिन्दां दिन्दां आलायमा बिराद समायना नुसिनबावोसो आंङो
उम
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों जोबोद समायना समायना बिबार दंङ बुहुमाव नोंथां जोंङो मोसौ मोनै बिबारफोरबो दंङ बिराद मोजां मोजां मालाबा मालाबा मबाइलफ्रावबो नुला बायोना बेफोराव नुबा बिराद फसायखुमानानै थांङायो आङो बेबार
बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समा जाबाय दोनथ'लायनोसै
औ दे
औ दे होमबा